औ खोनादोंना नोंथां अ अ नोंथाङा मा खालामगासिनो दं दायो
ओ दासान्दि दंङ नोंथां जिहेथु मोनाबिलि सम जाबाय बिदिनो दसे ओ जिरायना दङ फोथार खाथियावनो।
अ-अ ओरैनोथ खि खबर मोजांआनो ना नोंथां औ ओ नोंथां बिदिब्ला नोंथाङा ओरैनोथ' दङब्ला
औ- औ नोंथां सावरायनो हागोन
औ ह बिखौनो जे जिउआव गेलेनाय गेलेनायखौ नांथारगौ जायोबा गेलेमु गेलेनाय आयदा माखासे गेले गेलेग्रा मुवाफोर बा माखासे गेलेग्रा आयदाफोर बैफोर जों गेलेनायनि सायावनो जोङो दिनै बाथ्रा एसे सावरायनो नामा नोंथां
औ औ सावरायजायो नोंथां।
औ होनब्ला नोंथां नोंथाङानो एसे गेलेनायनि सोमोन्दै आंनो फोरमायदो नामा नोंथांनि सानदांथिजों बा मोनदां थिजों एसे गेलेनायनि सोमोन्दै
औ औ नोंथां। ओ जिहेथु जों गेलेनाय होनबा जोङो औ। जों मिथिखायो जिहेथु जों गोदो गोदायनिफ्राय ओ गोबां जोङो जिहेथु ओ जों गेलेनाय बिफांव बे बिथिङाव जों नायनो थाङोब्ला जों गोबां ओ बायदि बायदिसिना जोङो खेला गेलेबोदों ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो गावनि देहाखौ जोङो राफोदै लाखिनो थाखै आरो रंजानो थाखै जोङो गोदो गोदायनि समाव खेलाखौ गेलेनाय जायोमोन ओ नंगौ दिनैनि समाव जोङो ओ गोबाङानो दिनैबो गेलेनाय जायो नाथाय जोङो गोदोनि बायदिहाय जोङो ओ खेला ज' ज'यै जों खेला गेलेनायखौ जों बांसिनानो खम नुनो मोनो। मानो होनना बुङोब्ला दिनैनि समाव जोंहा जिहेथु ओ गोबां दिनै ससियेल मिडिया फैबाय दिनै मबेल ओंखारबाय दिनै लेपटप ओंखारदों दिनै कम कम्पुटार ओंखारदों दिनै बायदिसिना दिनै ओ गारि गरा दिनै हान्था मेला जिहेथु दिनैनि समाव जोंहा ओ बिगियानजोंनो जोङो ओ दिनै गफबनानै दङ बिगियाननि बायदिसिना दाजेम दिहुननाय जेरै ओ जोङो गोबां बिथिंजों मोननो थाङो। दिनै जोङो दामनाय देनायनि बिथिङावनो जा जोङो दिनै केसिय' आरि जों नुनो मोनो। ओ बेफोरबायदि। जे बायदिसिना जोङो दाम खोनासंनाय बेफोरबायदिनो जोङो मोननो थाङो दिनैनि समाव। जेराव जोङो दिनै खायसे जोंनि ओ गोदोनि जा ओ जोंनि देहायारि गेलेनाय जेराव जोङो बायदिसिना जोङो जोलुर गेलेयो जोङो बोलुर गेलेयो। बेफोरबायदिनो बिबार खेला काबादि बा बेफोरबायदि जों खेला गेलेनायफोरखौ जोङो दिनैनि समाव हगारनाया आङो जोबोर गाज्रि ओ होननानै बुंगोन। मानो होनना बुङोब्ला दिनैनि समा दिनै ओ गोबां जों गेलेनायनि बिथिंजों जों दिनै ओ दिनै दावगानायखौ जों नुनो मोनदों जेराव जोङो हादोरसा हादोरमा दिनै ला बेफोरबायदियाव जोंनि गेलेनायनि गेजेरजों गोबां जों दिनै मुं आरजिनाय जों नुगासिनो दङ जायनि गेजेरजों दिनै गोबां रां आरजिगासिनो जागासिनो दङ दिनै ओ फिफा वाल्ड काप सोलिगासिनो दङ। जायनि गेजेराव जोङो दिनै जोंनि ओ लाइमोनफोरखौथ' जोङो दिनै ओ गेलेनायखौ जों जोबोद खम नुनो मोनो जेराव जों दिनै ओ गोदोनि समाव जाबायदि गेलेयोमोन। बेफोरबायदि जुदि जों दिनैनि समावबो गेलेनाय मोनब्ला अब्ला जोङो दिनै ओ रांखान्थियारि बिथिङाव जों दिनै गोग्लैसोनानै थानाय नङामोन जेराव जोङो। ओ- ओ जेरैबायदि मोनथाय दङ बेफोरखौ जों दिनै मोननो हागौमोन नाथाय जोङो बेफोरबायदि सम मावसुदि जोङो जोंनि जा गेलेनाय गोदोनि बेफोरखौ जोङो ओह ओह हेगारना होनाया दा जों दिनै गेलेनो गारनाया बे गाज्रि जादों जेराव नोंगौ दिनै जों ससियेल मिडियाखौ जों बाहायो जोंनि ओह सुबुंफोरा बांसिनानो ससियेल मिडिया बाहायदों। बेफोर खेलाफोरखौ गेलेनानै बारनानै नाथाय जोङो दिनै ससियेल मेडियानि गेजेरजोंबो दिनै गोबां गेम्स आरि मोननो हायो बायदिसिना जों दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजोंबो जों गावनि मुंङारि बुजिनो हायोब्ला जों दावगानो हायो नाथाय जोंनि जा ओनसोलफ्राव बे ओ ऐसेबां मोजांयै जों ससियेल मिडियाखौ बाहायनो रोंङाखै जेराव जोंङो इसेबां बिबांनि जों जौगानाय नुनो मोनाखै नंगौ दिनै गोबां बिबाङानो जों दिनै पाबजि फ्रि फायार बायदिसिना गेम गेलेनायखौ नुनो मोनदों नाथाय जाबायदि जौगानांगौ बेफोरबायदि जोङो ओ गोजौ थाखोआव जों जौगानो हायाखै अब्ला जों दिनै नंगौ गोबाङानो दिनैबो गेलेयो नाथाय जोंनि गुबै गोग्लैसोनायनि जाहोना जादों जोंनि दैदेनगिरिफोरनि जोङो गोरोन्थि होननानै बे जों बुंनांगोन जेराव जोङो दैदेनगिरि माने ओह बिदि नङा जे जोङो ओह सोरखौबा ओह राजखान्थियारि हानजानि खोथा बुङाखै जे जेराव जोङो जोंनि जा गोरों सुबुं जोंनि जा समाज गोरों सुबुं जों लेखा गोरों मानसि ओह बेफोरो ओह दिनै समाजफोराव जोङो गोबां थिंयै जोङो जुदि नायनो थाङोब्ला जोङो गोदो गोदायनि बायदि जोङो सरासनस्रायै जुदि जोङो जोलुर गेलेयोब्ला जों ओ बोलुर गेलयोब्ला जोंङो दा हमना ला जोंङो फुथबल, बुलिबल बेफोरखौ जुदि जोङो गोदो गोदायनि बायदि सरासनस्रा गेलेयोबा दिनै जोङो ओ गुबुन जौगानाय ओ मानसिफोरजों बा हारिफोरजों जोङो समानै जों दावगाफानो हानाय नङा बेनिखायनो जों दिनै जोंहा गोबां बिथिंनि जोंहा ओ सोलोंथाइ लानो नांगौ जेराव जोङो कचिंनि गोनांथि दङ जेराव जों सोलोंथाइ बा जोङो बेखौ फोरोंगुरु होननानानै बुङो जायो जेराव जोङो फुटबल गेलेनायनि थाखाय ओ औ फोरोंगुरु मोजाङै जोङो नांगौ जायो जेराव जोंनि ओनसोलफोराव जोंहा गै गैया जोंनि बर' गामि ओनसोलफोराव जोंहा गोबाङानो खम दिनै ओह ए लाइसेन्स गोनां ओह बर' सुबुंजों नायगिरनो थांबा जों मोननोनो थाङा जों जोबोद खम मोननो जेराव जो ङो ओ गोबां बिथिंजों काबादि गेलेनाय खेला गेलेनायनि गेजेराव जोङो गोबां जोंनि आइजोफोरा दिनै बांसिनानो गेलेयो नाथाय जोंनि गेजेराव कस नि आंखालनि थाखाय जोङो जेसेबां जों दावगारानांगौ इसिबां जों दावगानाय नुनो मोनाखै लोगोसेनो जोंखौ ओ जोंनि ओनसोलफोराव जोङो ओ जा जोंनि मोनथाय ओह बेफोरबायदि मोनथाय एबा जोंखौ ओह बेफोर खेला गेलेनायनि सायाव जोंहा दिनै जाबायदि नोजोर होनांगौ जोंनि सोरखारा इसिबां बेवहाय जों नोजोर होनायखौ नुनो मोनाखै बिनि जाहोनावनो जोंहा गोबां गोग्लैसोनानै थानो गोनां जायो जेराव जोङो जोंनि ओनसोलफोर जेबो ओह खोथा बुंआ बेफोरनि सोमोन्दै बेनि थाखायनो जोंहा दिनै गेलेनाय बिथिङाव गोबां जों दिनै गोग्लैसोनानै थानो गोनां जादों
औ नंगौ
बेफोरबायदिनो जोङो ओह माबायदिहाय जोङो मा खालामोब्लाथाय जोङो जोंनि ओह जा गेलेनाय बेखौ जोङो ओह दिनैनि समावबो जों गेलेफिननो हागोन आरो जोङो जौगानो हागोन बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ नोंथां हागोन औ
औ अ
औ आथिखालनि गेलेनाय आरो गोदो गोदायनि गेलेनाय गोबां फाराग जाबाय सिगांनि समाव जेरैबायदि गेले योमोन दानि गेलेनायाबो गोबां जुदा जुदा जाबाय मानो होनोब्ला गोदोनि समाव जोङो देहायारि माखासे देहानि गेजेरजोंनो जों गेलेनाय जायोमोन जेरै जोङो जोलुर बोलुर बा बायदि बायदि गेलेनायफोरखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो गावनि खुद जोङो देहानि गेजेरजोंनो जोङो देहायजोंनो जोङो गेलेनाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव आथिखालनि गेलेनाफ्रा गासिबो जोङो जिरायनानैनो जाजोब्बाय जायनि गेजेरजों जेरै ओ भिदिअ गेम मबाइल जों गेलेनाय फ्रिपायार नो फापजिनो बायदि बायदि गेलेनायनि गेजेरजों ओ आ थिखालनिया जिरायनानै जाबाय आरो सिगांनिया जाहैबाय देहायारि माखासे ओ दोरोबनायनि गेजेरजों जायोमोन आरो गोदोनि गेले गेलेनायनि गेजेरजों जोङो जोंनि देहाफोरखौ गोबोद राफोद खालामनो हायो जोङो गेलेनायनि गेजेरजों जों जोंनि देहाखौ जोबोद राफोद खालामनो हायो जों जों जोंनि मेन्टेलि बा जोंनि साननाय बा जोंनि खर'नि मेलेमफोरखौबो जों बारायहोनो हायो जेरै जोङो देहाफोरखौ गोख्रों खालामना लाखिनो थाखाय जोङो बायदि बायदि माखासे देहायारि गेलेनायफोर थायो जेरै जोलुर जोनाय बा भलिबल जायखौ जोङो आखाइजों बुयो बुलुर होननानै बुङो। बा बेनि अनगायैबो गोबां गेलेनाय दंबावो क्रिकेट दङ जेरै खारनाय बारनाय बायदि बायदि गेलेनायफोर दङ जायफोरनि गेजेरजों जोङो जों जोंनि देहाखौबो राफोद खालामनो हायो नाथाय आथिखालनि बांसिन गथ'फ्रानो गोदोनि समावथ' गेलेनो होनबाथाय जोङो देहाय बांसिन मानसिफ्रानो गोबां मुखुब जायोमोन नाथाय आथिखालनि गथ'फ्रा बेफोर बेबायदि नंलिया गाव गावबा गाव सिङाव थाबाय आरो मबाइल बायदिसिना लाबाय। आरो बै मबाइलफ्रावनो जोङो बायदि बायदि गेम गेलेनायखौ जोङो बा गेलेमु गेलेनायखौ जोङो नुनो मोनबाय। दा आथिखालावथ' बेबायदिस नुसै नाथाय बेबायदि थासारियाव जोङो बांसिन गथ'फोरखौ खौ लोरबां जालांनाय आरो माखासे गेलेमुफोरनि सायाव जेबो नलेज गैयै बा रोंगौथि गैयि जालांबाय जायनि जााहोनाव बिसोरो बेफोरनि बागै सोङोब्ला जेबो हानाय जाया जायनि जाउनाव बैसिनि देहाफ्राबो लोरबां जालांबाय। बेबायदि जालांबाय बिसोर खालि न' सिङावल' थानानै ओ मबाइलनि गेजेरजोंनो मिडियानि गेजेरजोंनो बायदि -बायदि ओ बेयावल' बिसोरो गोजोननानै थासै आरो जायफ्रानोखि ओ देहायारि गेलेबाय थादों बैसोरो जेरै मोदोमखौ सोमावनायनि गेजेरजों फुटबल, ओ भलिबल बायदि बायदि गेलेनाय क्रिकेट बायदि बायदि गेलेनायफोरनि गेजेरजों जायफ्रा गेलेदों बैसोरनि देहाफ्रा दाबो गोख्रों जानानै दङ आरो बैसिनि साननायाबो गोख्रों जानानै दङ आरो बैसिनि साननायफ्राबो गोजौ थाखोसिम सहैनो हायो जों बांसिन मबाइलावनो गोजोननानै थाग्रा मानसिफोरा गाहाय साननाय जायो आरो बिसोर बायदि- बायदि साननायफोरनि सायावहाय बा गुबुन गोजौ लेभेलनि साननायफोरनि सायावहाय साननो हानाय जाया आरो दा जोङो माखासे गेलेमुफोरनि गेजेरजोंबो गोबां बुहुमाव बा मुलुगावनो गाव -गाव खौनो सिनायथि होनानै लादों गोबाङानो। जेरै फुटबल गेलेनायावबो जोङो जोलुर गेलेनायावबो क्रिकेट गेलेनायनि गेजेरजोंबो दिनै बुहुमखौनो सोमावग्रुंदों दिनै बिसोरबा ओ गोबाङानो गोबां सिनायखि मोनदों गाव गावनि उमुखनो उमुग जोङो जोनोमनिफ्रायनो गथ'फ्रा सिनायो मबाइल नायनायनि गेजेरजों बेसोर गासैबो गेलेनायनि गेजेरजोंनो जोङो मुलुगाव सिनायज जादों आरो जोङो जेसेबांनाखि ओ मुलुगाव सिनायजादों बेबायदिनो जोङो गाव गावनि रांखान्थियारि बिथिङावबो जौगानो हादों। बा जोङो माखासे साख्रि बाख्रिनि गेजेरावबो जोङो गेलेनायनि गेजेरजोंनो गाव गावनो आरजिनानै लानो हादों आरो। नङाब्लाथ' आथिखालनि गेलेनायफ्रा नाथाय बांसिन आथिखालाव बैबायदि बाहायारि बा बाहेरायाव गेलेनायफोरखौ जोङो बांसिन गोहोम होनाय नुला बेबायदिनो मबाइलनि गेजेरजों फाइबजि गेले हैबाय जेरै फाइभजि गेलेनायनि गेजेरजो सोरबाया गावनि जिउखौबो फोजोबना-नाय जोंनो आथिखालावनो खोनानो मोनसै मिदिया नि गेजेरजों मिथिनो मोनो बायदि बायदि गेम गेलेनायनि गेजेरजों गाव गावनि जिउ फोजोबना लानायबो नुनो मोनो बा बैफोर गेमफोरखौ गेलेनो थाखाय जोङो माखासे आ बुख्रुब सुख्रुब बायदिसिनाबो जोङो खोनानाय नुनो मोनसै आरो बेबायदिनो जोङो ओंखायनो आं सानो जोङो बांसिनबो बेफोरबायदि जायखौ जोङो देहानि गेजेरजों गेलेनाय जायो बेफोरबायदि गेलेनायफोरखौ जों गेलेनो नांगौ। जेरै जोङो ओ बलिबल जोलुर बायदिफोरखौ जोङो गावनो फोथाराव थांनानै गेलेहैयोब्ला जोबोद मोजां जागोन होननानै आं सानो आरो मानो होनोब्ला जोङो जोंनि देहाखौबो गोख्रों खालामनानै लाखिनो हागोन आरो जिउआवबो जोङो जौगालांनो हागोन आरो जों माबा मोनसे साकसेसबो जाहैगोन आरो बिदिबा नोंथां समबो जाबाय आं बेखौनो फोरमायबायनाय नोंथांनिसिम।
औ औ औ जोंहा जितु समाबो गैला बिदिब्ला नोंथां।
औ औ नोंथां।
बिदिब्ला दोनथ'लायसै नामा नोंथां?
औ नोंथां दे उनफ्राव लोगो मोनसिगोन।
औ औ औ दे दे नोंथां।